औ खोनादों नोंथां औ औ।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथां ओ बर'फोरादि ओ गाव जौ बानायनानै बोरैहाय जायो बोरैहाय न'खर सुंथायो बिनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो होननानै ओ लानाय जाबाय नोंथाङा सम होनो हागोन आंनो?
औ औ सम होनो हागोन नोंथां औ। ओ बियो मोनसे जोबोद सावरायनो गोनां आयदा। दे सावरायजागोन दे नोंथां।
औ जौ होननानै बुङोब्ला जोङो जौखौ जोङो बर'फ्रा गाव गाइनि आखाइजोंनो बानायनानै जों लोंनाय जायो।
आ जौखौ जोङो गोदो गोदायनि आबै आबौमोननिफ्रायनो जोङो जौफोरखौ जों दिनैसिम सिउ लोंबोनायखौ नुदों आरो दासिमबो जोङो जौखौ बाहायनायखौ जोङो नुदों आरो नङोमा नोंथां? अब्ला जौखौ बोरैहाय बनायो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांनो बुंनो थांनोसै जेरै मोनसे जौ जानांगौब्ला गिबियावनो जोङो ओ बै माइरंखौ मोजाङै जोङो सुनानै सोलांनानै लानांगोन नङा होमबा नों थां जेरै जौआ मोननै माइरं जों जायो जेरै माथानि आरो माइब्रानि बे मोननै मजों जों जोङो जौखौ जों बानायनो हायो आरो जौखौ बानायनायनि सिगां जों गिबियावनो जोंनो एमाउन्ट नांगोन नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो गेमाव बाखोर होननानै बुङो नङा होमबा जायखौ जोङो बाखोर होननानै बुङो बे बाखारखौ बोरैहाय मोनो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों नोंथाङा बैयो खोमा बिलाइ बिदिनो खान्थाल बिलाइ खुसि थिर बिलाइ आरो बिदिनो खोमा बिलाइया मेन आरो बिनिफ्राय नोङो माइरंखौ नोङो न'नि माइरंखौबो होनो हायो बिदिनो नोङो दिंखियाव बा ग्रिडाराव होनानै नोङो बेखौ देग्लिजोबनानै नोङो गुन्द्रि खालामनाय जायो आरो बिनिफ्राय बेखौनो जेब्लानो गुन्द्रि दोगोन जाजोबगोन अब्ला नोङो इसे इसे दै सारस्रायानै बेखौ नोङो लदा खालामनानै सान्दुङाव फोरानना दोनो आरो जेखौ नोङो माने गोबाव सय माहा सत स्नि दान द' दानसिनि नोङो बेखौ बाहायनो हागोन आरो होमबानिया बेखौ जुदि नों गोरान बा सानदुंआव एक माहासो नों सान्दुंआव गोरान नोङो बेखौ होनानै दोनोब्ला नों बे बाखोरनिफ्रायनो नोङो जौ बिदिख- खौ बानायनो हागोन आरो आथिखालाव बे बाखलनि दामा मोनसेयावनो पनन्द्र' थाखा दस थाखा जानो हमबाय नङा होमबा? आथिखालाव मानि राङाबो बेसेनफोराबो मुवा बेसादनि बेसेनफोराबो बांनायनि थाखाय बेफोरनि दामाबो आथिखालाव जोङो थाइसेयाव फन्द्र' थाखाबा बिदिनो दस थाखा लायो आरो गोदोथ' जों थाइसेयाव दरनै दरथाम होनाय नुयोमोन आइ आफ आइमोनखौ नाथाय आथिखालाव जोङो बेखौ बारा खम मो नाव मोननाय जाला बेखायनो जोङो बारायनो गोनां जाबाय आरो बिनिफ्राय नोङो जौखौ नों सोललाना लानायाव जोङो गिबियावनो बेखौ गुन्द्रि खालामनानै बेखौ फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरो बिनिफ्राय बै जौ माइरंखौ नोङो बोनथुमनानै दोननानै थास' बिलाइ गिदिर थास' बिलाइ नङा ङा नोङो थालिर बिलाइ नङाबानो प्लास्टिकआव मोजां प्लास्टिक बेखौ खाथुमना दोन्नानै जोङो बेखौ फैया मावोबा नोङो बे खान्थाफोराव सोनानै दोननाय जायो आरो अब्ला बेखौ सप्तासे स्तानैनि सप सप्तासे बा दस दिननि उनाव नोङो बेखौ बोखांफिननानै जेब्ला सेवजोबगोन अब्ला बिनिफ्राय नोङो बिदै ओंखारगोन बे बिदैयानो जोंनि थाखाय जौ जायगा आरो नङा होमबा नोंथां बे जौखौ जोङो बर'फोरा गावनि आखाइजोंनो जों बनायनानै लोङो आरो लोगोसे जों मायब्रा जौखौ जोङो बिदिनो मायब्रा ज जौआबो एखे माइ ओंखामखौ नों मोजाङै सोलोमना लानानै नों बेखौ दैयाव माने मोजाङै बो खाथुमना दोन्नानै नोङो सप्तासे बा सान बा सय दिनि उनावनो जोङो नांगौ रोखोमनि बे बिदै ओंखारगोन गावनो हारसिं अब्ला बै खौनो जों थखरनानै लोङो बेनो जौ बिदै आरो नङा होमबा? अब्ला बेखोनो जोङो ओ लोंनो हायो। गोदो गोदायनिफ्रायनो जों दासिमबो लोङो अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो लुबै दों नोंथां नोंथांमोननि साइडआवहाय बिदि जौ खौ लोङो नङा हा एसे एनै आरो मा मा जौनि मा मा हाबायाव बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय आंनो
औ औ औ थारै नो नोंथां जुदि जौ होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' समाजनिनो मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बा मोनफ्रोमबो हाबा हुखायावनो बाहायजाफ्ललिबोबाय थानाय जों मोनसे बेसाद होननानै बुंनांगोन बेखौ नङा होमबा जोंनि जौ होननानै बुङो ब्ला ओ जोंनि मोनफ्रोमबो फोरबो बा मोनफ्रोमबो हाबा हुखायावनो जौनि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बर' समाजाव दा नों माबा मोनसे ओ जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै माबा मोनसे दै सारनाय बा हाबा हुखा बा माबा मोनसे सारादु बेफोराव गासिबो ओ जौनि बाहायनायखौ एसेबाबो थाखानाय नुयो नङा होमबा नों थां दा ओ जौ नोंथाङा होननाय बायदि जौ बानायनाया थारैनो नंगौ ओ जों जौखौ ओ जौआ जोंना मोननै मोनथामसो रोखोमनि थाननांगौ नङ जौ गोरान बा होननाया आलदा आलदा जानो हागौ नङा बा जायगा लायै लायै जौगोरान जौगिसि सिबा माइब्रानि जौ बेफोरबायदि थानो हागौ ओ जौ संनो थाखायथ' जों गिबियावनो नोंथां होननाय बायदियानो नंगौ जों माइरं माइरंनिफ्रायनो जों जौखौ संनाय जायो
औ
ओ जौ संनो थाखायथ' जोङो गिबियावनो ए एमावा गोनांथार नङा होमबा जायनि दारै सो जोङो जौ जायो दा ओ एमाव बानायनो थाखाय एमाव बानायनो थाखाय ओ माखासे बि फिफांनि बिलाइजों नेसारेलजोंनो बानायजोबनाय जायो ना खौ जों एमावखौ बानायनो थाखाय जोङो एमाव बानायनो थाखाय बा मा होनो बेखौ ओ बे मुंफ्रा बेलेग बेलेग जानो हागौ नङा होमबा जेरै दंफां राखेब जों होननानै बुङो नोंथां बै बिफाङा फिसा माबा थायोना एसे गाहाय गाहाया दंफां राखेब होननानै बुङो आरो जों बेखौ ओमफ्रायो खान्थाल बिलाइ खान्थाल बिलाइ थाबाय ओमफ्राय लोखोना बिलाइ बे आलदा आलदा जानो हागौ आरो नोंथां बेफोरनि मुङा जायगा लायै जायगा दा जायखिजया जोंनि मेनफ्राथ' बेनोखा दंफां राखेब खानथाल बिलाइ आरो लोखोना बिलाइ बिदिनो होनानै बेखौहाय ओ माइरंजों दे फ्लेनानै बेखौहाय ओ सिनेमा बानायनानै गल गल बानायनाय जायो बा मोनसे स्टाइलै बानायनाय जाबाय आरो बेखौ फोराननानै बेनो मोनसे आरोबाव मोनसे एमाव खर' होनांगोन आरोबाव नङा होम बा फुराना एमावखौनो बाव फुराना एमाव खौ सिफ्लेनानै बे ओ माबायावहाय सारनानै होनांगोन आरो होमब्लासो माने एमावा एमाव जागोन आरो बेबायदि दा बे एमाव जाखांनायनि उनाव ओमफाय बेबायदिनो माइरंखौ माइरंखौ संनानै माइरंखौ रुनानै ओ फोराननानै एमावखौ सारग्लिनानै होनानै बा बिखौहाय ओ ज' मिक्सार खालामनानै एमावजों बै ओ ओंखामजों ओ मिक्सार खालामनानै ज' बिदिनो मोनसे ओ बरथनफ्राव बा माबायाव सोनानै दोन नानै ओ बे बे एमाव जाबाय आरो लासैनोै बेखौ माने ए बै ओ ओ सरि सरि नोंथां मा एमावथ' ना जौ जाबाय आरो बेनो थारमाने एमावा अरग्लिबाय ओ माइरं माइरंखौ बा ओंखामखौ एमाव अरलि लानानै बेनि जौ जाबाय आरो दा बिदि ओ जौ आरो आरोबाव जौ माबायाबो बिदिनो माइब्रानि जौआबो बिदिनो ओ जेन'बा माइब्रा माइब्रा ओंखामखौ संनानै बिदिनो एमाव बा एसे थाइसे बा एसेल' होनानै बेखौहाय ओ माइब्रानि जिउखौ संनाय जायो आरो आरो बेबायदिनोहाय जौ गोरान, जौ गोरानखौ नायोब्ला बेबायदिनो बे जौनि ओमफ्राय जौ गिस माबानिफ्राय जाय जायनाखि जौ अफ्रि, बे अफ्रिथ' होनला बेखौ जाय ओ जौ जाय एमाव आरो ओंखामजों लगायनानै जाय बिदै जाबाय बेखौहाय ओ मा मा मोनसे माबा मोनसे सिस्टेमै जाबाय आरो बियो। मोनसे ओ कफ' कफ'आनो जौवगोरान जाबाय आरो थारमाने बैनि ओ बैनि ओ जौगिसिनि खफ'आनो ओरै ओ गोरान जा ओंखारहैबाय आरो गोरान। बि बि बि रोखोमै गोरानखौ बानायनाय जाबाय। आरो ओ दा दा ओ बिदिनो जोंनि मोनफ्रोमबो समाजावनो जों बेफोरखौ बाहायनाय नुबाय थाखायो। आरो दासिमबो बाहायबोबाय थायो। ओ दा ओ ओ दा जोङो ओम ओ बे जोंनि जायनाखि दोरोङारि बाहायबोनाय थानाय ओ माखासे जोंनि हुदाफोर बा, जोंनि जौ लोंनाय हुदा बा जोंनि बेफोरबायदि हुदा, बा मार्केट बिथिंखौ नायोब्ला ओ बेफोर हुदाफोरखौ मार्केट बिथिंथिं नायोब्ला जों जोंनि मार्केटावहाय जों ओ मोजांखौ नुनाय मोना जाया आरो। थारमाने जोंहा मोनसे ओ बिनि थाखाय ओ मा होनो गभार्नमेन्टजों गनायजानाय नङा आरो बे जोंनि जौ संनाया। थारमाने मार्केटआव लांनो थाखाय आरो मार्केटआव लांनो थाखाय ओ गनायजानाय नङा। थेवब्लाबो जों गामि ओनोलफ्राव बेखौहाय ओ जोंनि बांसिन ट्राइबेल ओनोलफ्रावनो गामि ओनसोलफ्राव बे बेखौहाय गोदोनिफ्राय लोङो हिसाबै, दोरोङारि हिसाबै सोलिबोबाय थानायखाय बेखौ जों ओ जोङो ओ गनायनानै लानांगौ जायो आरो गामि ओनसोलफोराव नाथाय जों बेखौ कमारसियेलि बिथिङै खालाम नो सानोब्ला जोङो मोनसे बेखौहाय सिस्टेम खालामनानै, बा गभमेन्टआ मोनसे ओ नाय नायबिजिरनायनि गेजेरजोंबा बिनि एलक'हला बेसेबां दङ एलक'हल पारसेन्टेजआ बेसेबां दं बे बेखौ जों मोनसे थि खालामनानै लाइसेन्स बानायनानै जों मोनसे कमारसियेल ओ माबायाव अवे आवबो लांनो हायो आरो, नोंथां नङा होमबा? मानो होनोब्ला ओ बियो मोनसे औ माने ओ बियो मोनसे ओ जेन'बा लोंग्रा जाबाय नालाय बिनि ओ एलकहल पारसेेनटेजखौ ओ थि खालामनानै बेखौहाय जों मार स्टेट लेभेलाव लांनो हायो आरो बा आरो जोंनि गामि औ औ
खौ जों गोबां मावनो
बे होनब्ला जोउ
नाय बिदिनो हाबा हुखाफोराव जोङो जौखौ बाहायो, आरो जोंनि जौ गिसियाबो दिनै जिआइटेक मोननाय नङा होमबख नैरोजा नैरोजानैजिबा माइथायाव बेखौ जिआइटेक मोननाय जु जुग्राफिएल इन्डेक्सआव हाबबाय बर'फोराादि गावखौ जौखौ गावनो बानायनानै लोङो। बर'फादि जौ लोंग्रा हारि बेखौ जों बुहुम दरबारावबो सिनाय होबाय। आरो दिनै जि आइ टेक मोननाय लोगो लोगो नों दिनै जौ गिसिखौ नोङो जेराव मेरावनो नों फाननो हानाय नोंनो लाइसेन्स होनाय जागोन आरो। जाय बिथांमोना जुदि मोजाङै गनायनानै जो जे बेखौ मार्केट बा बिजनिस पारपसाव लाङोबा, फालांगि आयदायाव जुदि लाङोब्ला बिथांमोना लाइसेन्स बनायनानै लानांगोन अब्लानो बिथांमोनाबो जेरैबायसा जोङो जौ जेरै आसामाव जेरै जौ सेरेब फानो जेरै बिथांमोनजों लाइसेन्स बनायनानै लायोब्ला नोंथाङा फाननो हागोन आरो। माने बेखौ बुंनाय जायो ओ एफ एस सि ना मा बिदि फुड सिकिउरिटि अफ इण्डिया बेखौ नोङो बेफोरो साय नोंनो स साइ सार्टिफिकेटखौ होगोन बिथांमोननि लाइसेन्सखौ होगोन बिथांमोनहा अब्लानिया नोङो जौ बानायनानै नोङो मार्केट लेभेलसिम नोङो जिउ राहा दानायनिखौ नोङो खालामनो हागोन आरो मानोना जौखौ जोङो खम बिबांनि लोंबोला देहानि थाखाय खथि जाया आरो जोङो बांद्राय लोङोब्लासो नों देहानि थाखाय खथि दङ। आरो बांद्राय लोङोबा जौखौ नों लोंनानै जौजों नों सोबजाफिननाङा आरो। नङा होमबा नोंथां? जौखौ नों बाहाय नाथाय जौजों नों बाहाय दाजा। माने जौजों नों सोबजाफिनाङा आरो जौखौथ' जों लोंबाय नाथाय नों जौजों सोबजाफिननाङा आरो एसे बिबांनि बाहायब्ला बियो जोंनि मुलि बायसासो।
औ औ औ नंगौ।
समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'निसै।
औ दे दे नोंथां दे।
गोजोन्थों नोंथां।
औ औ गोजोन्थों दे।